अ खोनादो ना?
औ खोनादों। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
दंथ ओरैनो दङ दायो।
औ ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय एसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे आयदाखौ बुंदो मानि सायाव सावरायगोन?
औ जिहेतु जोंङो बर थालिर बिफां बेखौ खौ होनब्लाथ बयबो मिथिखायो जोंङो थालिर बि फांखौ लानानै जोंङो बरफ्रा मा मा खामानियाव बाहायो आरो बेखौ लानानै जोंङो माबादि सुबुं फोथायो बिनि सायाव सावरायनाय जागोन दा बे आयदानि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ थालिर अ थालिर होनोबाथ जोंनि मा नआव मोनो ना बेफोरखौ जों जोंनि न न बयनियावबो थायो बे थालिर बिफां ना बेयो आरो गोदोनिफ्रायनो दंङ ना आरो आथिखालावबो बे थालिर बिफाङा दंङ बे थालिर बिफां खौ जोंङो गोबां खामानियाव बाहायो आरो जेरै ना जोंनि सामफ्रामबो नि जिउ खांनायाव नांगौ जानाय माखासे ना माबा हाबा हुखा मावोबा ओ जों बेखौ बाहायो मेन हिसाबै जों गोदोनि सम समावहाय माने हाबा खुंङोबा माने थालेर खौ बाहायो होननानै जोंङो मिथिबोदों आरो थालेर बिलाइ आरो बिनि माने मा होनो बिनि बिगुर ना बेखौबो जोंङो हाबानि समाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिनि अनगायैबो बेहा फिथाइ थायोना बे फिथाइखौबो जोंङो बाहायो आरोना हाबानि समाव बाहायो मा मा खामानि बाहायो होमबा थ जोंङो हाबायावहाय हाबायावथ मा लामायावहाय माने जोंनिया गेट बायदि बानायोना बे गेटआवबो माने थालिर बिफां फांनै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे गोदोनि समावथ ना दानि बायदि जोंब्लाव माब्लाव बेबायदि पेन्देल खोङामोन ना गोदोनि समाव थालिरजों थालिरनि बिलाइजोंनो मानि बेबायदि मानि सायनासालि बा जिरायग्रा बेफोरबायदिखौ बानायनाय नुयोमोन आरोना आरो लोगोसे ना हाबा खालामनो थाखाय मन्दप बानायो ना बेयावबो जोंनो थालिर बिफांखौ माने गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे जों लोगोसे आरो जोङो हाबानि समावदि जा आदार जायोना जाग्रा ना बेखौबो माने बे माने थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय बे थालिरनि थना होनोना बे दियाव माने थालिरनि थोरसि बानायनानै हाय मानि जोङो बे थोरसियावहाय माने ओंखाम जायो बेखौ जों नुबोदोंमोन आरोना। थालिरा गोबां माने बाहायजादों आरो ना बर समाजावहाय बेजों लोगोसे माने फुजा बायदिसिना फोर्बोफोर जायोबाबो माखासे याव मा बे थालिरखौ बाहायो आरोना। थना हिसाबै जोङो बेखौ बाहायनाय नुबोदों हाबायावबो गोबां मानि बाहायो लोगोसे आरो माखासे फुजा फोर्बोआवबो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरोना। ना थालिरनि बाहायथिखौ नि बर समाजाव गो बां बाहायदों आरो आरो आथिखालावबो बाहायगासिनो दङ गोदो जाबायदि बाहायोमोन बेनिफ्राय एसे खमाव बाहायो आरोना आथिखालावहाय। बेखौ आरो जोङो मा थालिरखौहाय जोंनो जानो थाखायबो ना सम सम नखराव मानि जानो थाखायबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो थालिर फिथाइखौहाय। खोनादोंना? अ
खोनादोंना? औ
औ खोनादों आरो बेफोरनि अनगायै बो जोंहा जे थालिर बिफांखौ जे बेफोर फुजा फोरबोफ्राव फालिनायनि अनगायैबो बा हाबा हुखाफ्राव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो बेखौ बेनि फिथाइखौबो जों मोनजायो नङा होमबा आरो बे फिथाइफोरखौ बो जोङो फुजा फोरबो फ्राव होनाय जायो जे मन्दिर फा फोराव इसोरफोरनो जों बावनाय जा जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जे थालिरनिफ्राय फस्ला ना मोनो जे जे बे फस्लाखौबो जोङो ओं ख्रिबो जायो। नङा होमबा? दा आरो बेनि अनगायै थालिरनि बिलाइ बे थालिर बिलाइफोरखौबो जोङो गोबां फुजा फाथाल बायदिसिना गय फाथै होनानै जे जों ओ इस इसोरखौ खुलुमोब्ला जराखौ जोङो फाथैफोरखौ जोङो थालिर बिलाइयावनो जोङो होजेनग्रोयो नङा होमबा?
औ औ
थालिरनिफ्राय जों मोननाय फस्ला बेखौ जोंहा जे जोंनि बैसाग बर'फोरनि जे फोरबो। बैसागो बोथोर बेयाव जे साथि जानाय जायो जे बैसागनि सात दिननि उनाव जोंहा साथथिथि मै
औ
बे समाव जोंहा थालिर थालिर खसखौबो जोङो बाहायनानै बाहायोबा जों
बाहायो।
औ दा नानै फोजोबनो हानाय नङा गोबां समाव गोबां बोथोराव जोङो बाहाय बाहाय जायो आरो आथिखालनियावथ' जोङो दे। थालिर बिफांखौ ना बेखौ फालांगियारि लांनायसिम बा फालांगियारि लामासिम जोङो नुनो मोनो जे सिगां समाव बे खौ न'आवनो जानो थाखाय न' जायोमोन। बेखौ बेफार फालांगिनि लामायाव रावबो लांनो रोङामोन आथिखालावथ' जों गोबां ना बिगाब्रै बिगाबा बा बेनिफाय बांसिन जोङो गोब बां रोखोमनि थालिर बागान जेरै ओ आरो बेनि अनगायैबो मा जोङो थालिरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जों जेरै मोननो हायो नङा होमबा जेरै थालिर दाव
औ मोननो हायो।
मुनुवा आ थालिर आदिया खौ आरो जोङो थालिर आथ थियानिफ्राय जोङो मा खारै दिहुननानैबो जोङो जा खारै दिहुननानैबो जोङो जानो हायो बेनि जे थालिर बिफांखौ जोङो फोराननानै ना बेखौ उनाव अराव सावनानै होयोब ब्लानो बियो खा-खारदै दा बेखौ उनाव दैजों सरफिनोब्लाबो जोङो बेखौ खारदै बा खारै महरै जों मोननो हायो जा थालिर बिफांनि फ्राय जों गोबां रोखोमनि बाहायथि मोन हायो बेखौथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया।
औ
नङा होमबा? औ आरो गोबां रोख खोमनि मोनो नाथाय आरो बिनि उनाव आं बुंबावनो नागिरदों जे थालिर बिफांखौ लानानै आथिखालाव गोबां फालांगियारि लामाथिं दावगालांनो हाबाय। जायनि थाखाय सेनिफ्राय गोब बां बिगाहालागै था लिर बागान खालामनानै जे जोंनि सुबुंफोरा गाबा गावनि रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाहोनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
नुनो मोनदो औ
दा नोंथांनि ओनसोलथिंबो बेफोरबादि थालिरनि बागा खालामनाय बेफोरबादि सावगारिखो नुनो मोनो नामा?
औ जायगा लायै जायगा माने दङ बेबायदिनो थालेर गायनानै माने गावनि जिउखौहाय माने सुंथादों लोगोसे बेफार फालांगिबो मावनानै दंगासिनो आरोना माने गुबुननि न'खर न'खर माने थालिर फिथाइखौ माने कालेक खालामनानै बा जमा खालामनानै माने गुबुननो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय माने जगायना होनाय बेफोरबायदि खालामनानै गोब सुबुंफ्रा जागासिनो दं आरो ना आथिखालावहाय
औ
बाजार बाजार फांथिन हैनाय बेफोरबायदि माने बेफार मावगासिनो आरो ना थालिरनिबो जोंनि जायगायावहाय माने थालिराथ' गोबां रोखोमनि मुवा बानायनो हायो थालिरजों बेखौहाय माने बिनि थाखायनो माने बेखौ बुथुमनानै गुबुननो माने होयो आरो
थालिर फिथाइखौ बुथुमनानै जे रै फानहैयो आरो फानहैनायनिफ्राय जे गोबां कम्पानि कम्पानि जे लांनानै नङा होमबा? जे माखासे जाग्रा मेथाइफोर होनो जायखौ ना बेफोरबादि बानायहैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै-सिप स होननानै बुङोब्ला जों ङो थालिरनिफ्रायनो बानायनाय ना आरो गोबां रो खोमनि जिथु मेथाइ फोर बानायनाय जायो जोङो बेफोरखौ थालिरनिफ्रायनो बानायनाय जायो। जाइनि थाखाय बि थालिर न'आव। सोरथो ओ बर'। जेतु ओ गामि ओनसोल ओन सोल ओ न'फोरावसो थानाय बिफां थालिर बिफाङा दिनै फालांगियारि मोखां मोनहैदों नङा होमबा।
औ नों
गोबां माने। बे बा जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि न'खर संसारखौ। जे हेफाजाब होनाय। खौबो जोङो नुनो मोनदों। जे आबै आबौ समनिफ्रायनो फ्रुऔ। फुजा फाथालि होनायनि अनगायैबो आरो गोबां। आरो बिनिफ्राय मोनसे। ओ रंजाथाव खामा ओ थालिर बिफांखौ बाहायनायानो जाबाय जिहेथु जोङो जोंनि ओ बर'फोरनि बैसागो फोरबो बेयाव जितु। बैसागो फोरबोआ फैयोब्ला। जे थालिर बिफां बादायलायनाय बि फोरबायदि मोनसे रंजाथाइ। खेलाफोरखौ जों होनाय नुनो मो मोनो नङा होमबा थालिर बिफांखौ। जेते गाखोनानै जे बिजौसिमहालागै हायो। बेनो मोनसे देरहासार बान्था होनाय जागोन बेफोरबायाददि जोङो रंजाथाइ रंजाथाव खेलाफोर बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो थालिर बिफांनि गेजेरजों नङा ओमबा।
औ नुयो।
औ दा बेफोरबायदिनो आरो
औ थालिरनि बाहायथिखौथ' जोङो गोबां मोननो हाबायना? गोदोनिफ्रायनो जोंनि न'खरावनो बाहायगासिनो आरो दासिमबो बाहायो ना?
बेफार फालांगियाव जे थुथ बियो थांबाय। दा बियो बेबायदिनो आरो बेब फार फालांगिनि बिथिङावबो जे दावगालांबाय थायोब्ला दा जेसेबां दावगानानै दङ आरो बेनिफ्राय बांसिन गोजौसिन ना गोजौसिन थाखोसिम दावगालांबाय थायोब्ला मोजां जागोन आरो जों गासैबो सुबुंफोरखौनो जे थांना थानायनि राहा लामायाव हेफाजाब होगोन।
औ होगोन उम माने बिनि बाहायथिया जोबनाय नङा आरो औ।
नोंथाङा मा फि ओ थालिर फिथाइखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो?
ओरैनोथ' मानि थालिर फिथाइ होनाबा अमृत सागर ना मा होनो बेख खौ आरो बांसिन मोजां मोनो औ
नंगौ आरो अमृत सागर बे आरो थालिर हायथा होनो। मुंखौ बावलांदोंसो नङा ओमबा औ दा बेफ फोर गोथाव गोथाव थालिरफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो जाहैयोबा जोंनि देहाया मोजां थायो। जोंनि देहानि प्रटिनफोरखौ बारायनानै होयो नङा ओमबा? बोलो मोनसेनो मावनो दांनो थाख खाय बोलो मोनसिनो। अब्ला दिनैनि सावरायनाय आयदाख खौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा दे?